ओं
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना? औ आं खोनादों औ। औ ओ नोंथाङा दासान्दि ओ सम दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो सावरायनोसै ओ जोंनि सावरायनांगौ ओ आयदायानो ज जादों आङो मोर मागो फोरबोखौ लानानैहाय नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला ओ जोङो मागो फोरबोखौ जोङो मागोनि बोथोर सफैब्लानो जों ओ बर'फोरखौ बे फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ गु गुबुन हारिफोराबो फालियो बे मागो फोरबोखौ जों ओ बिदिनो मागो फोरबोआ खौहाय जोङो जोंनि ओ फिथा सावनानै जानाय जोङो नुनो मोनो नङा होमबा मागो फोर बोआव बिदिनो जोङो मागो फोरबोआवहाय बायदि रोखोमनि ओ फिथाफोर सावनानै जायो जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो गोदोनिफ्रायनो ओ जोबोर गोथाव गोथाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आदबै। फिथा सावनानै जायो नङा होमबा जोङो बे फिथाफोरखौहाय ओ जोङो खायफा समावबो जोङो सावनानै जाया नाथाय जोंहा मागोनि बोथोरा सफैब्लाथाय जोङो बै मागो फोरबोआव जोङो गासैबो न'खर न'खर जोङो फिथा सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो बेयो सोलिबोबाय थादों बे मागोआव फिथा सावनानै जानाय हुदाया बिदिनो जोङो ओ मागोआवहाय ओ मागोनि जेब्ला ओ मागोनि सेथि सानखालिहाय जोङो गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय जोङो ओ जोंनि ओ आर'ज सालिफोराव जों आर'ज खालामग्रोनानै ओ गासैबो बिदिनो मागोनि समावबो ओ जोंनि उन्दैफोराहाय गेदेरफोरखौ मान होनाय। एबा गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होनाय अननाय होनाय बायदि ओ जोङो बेफोरबायदि नेमखौ जों खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ ओ बिदिनो जोङो बे समावहाय जोंनि उन्दैफोरखौबो नुनो मोनो आरो गेदिरफोरखौहाय जोंनि गेदेर जानायफोरखौहाय बिदिनो गस्ला गामसा दख'ना आरिफोर होनानैहाय ओ बिदि मान होनायबो जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनोहाय बेनि ओ जोङो बेजों लोगोसे ओ बे मागोआवहाय जोङो फिथा सावनानै जानाया ओ जेरै ओ फिथाफोरा जादों ओम एन्थाब फिथा सिथाव। आरो सिबिं लारु नालेंखरनि लारु फिथा लावदुम। बायदि बायदि नङा होमबा? औ जोङो गोदोहाय बिदि थालिर फिथा आरो फिथा हासुं बायदिबो बानायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोर फिथाखौ बानायनायखौ जोबोद खम नुनो मोनबाय आरो‌।
नंगौ नोंथां।
औ जों गाहायै बे फिथाफोरखौहाय माइब्रा माइरंनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो। ओ जोङो एन्थाब आरो फिथा सिथाव बायदिफोरखौहाय जोङो माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो बे ओ उम लावदुम फिथाफोरखौहाय जोङो ओ माथा माइरंनिफ्राय बानायनाय ओ जायो आरो बिदिनो जोङो बे ओ इन थाब फिथाफोरावहाय जोङो सिबिं होनानैहाय एबा मिथाइ गुर बायदिफोरबो होनानै ओ सावनाय जायो आरो फिथा एन्थाबफोरखौहाय आरो फिथा सि-सिथावखौहाय जोङो ओ थावजों सावनाय जायो बिदिनो ओ सिबिं लारु आरो नारें दखर लारुफोरखौबोहाय जोङो बेयाव ओ अन होनानैबो जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय बे अनखौ होनानैबो जोङो बेजों लोगोसे लारु ओ नालेंखल एबा सिबिं जयै ओ लगायनानैहाय बेखौ ओ लारु सि थुमनानै बेखौ ओ लादु बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे मागोनि समाव बिदिनो जों गोबां रोखोमनि ओ फिथाफोर सावनानै जानायखौहाय जों नुनो मोनो आरो। ओ जोङो बिदिनो औ बिदिनो जोङो मागोआव मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बिदिनो जानाय लोंनायनिनो फोरबो होननानै बुंजायो नङा होमबा? बिदिनो जोङो मागोआवबो बेफोरबायदिनो मागोआव जानो थाखाय जोङो ओ जोंनि गामि गामि ओ आइजोफोराहाय दाउ अमा बायदि ओ फिसिनानै दोन खानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ जौ गोरान जौ गिसि सावनानै बा बानायनानै दोनखानायबो जों नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो जोङो औ जेब्ला मागोनि बोथोराव सफैयो अब्लाहाय जोङो बे फिसिनानै दोनखानाय दाउ अमा बाय दिफोरखौहाय जोङो जयै सावरि बादालि जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ बिदिनो बे जौ गोरान जौ गिसिफोरखौबो जोंहा ओ ज' ज'यैहाय जोङो लोंलानायखौ जों नुनो मोनो आरो बै ओ मागो फोरबोनि समावहाय नोंथाङाबो बे फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां नो-नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो माबो फोरबोखौ मा समाव एबा माबायदि माबोरै जायो बेखौ आंबो फंनैसो बुंनोसै मागो होनोब्ला मोरै बुङो माखौ बुङो ओ बिदिनो नोंथां मागो होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो ओ गासैबो ओ बर' सुबुंफोर एबा ओ गुबुन गुबुन हारिनि ओ मा ओ मानसिफोराबो फालियो गोआ जोंनिया ओ जोङो ओम भुगु दान नि ओ फुखु दाननि ओ ओ साननै सिगां आरो ना ओ साननै सिगां जोङो मा खालामो माइरंखौ ओ सोमनानै देना दोनयो। आरो बे ओम सोमना दोननायनि उनाव बे फालिनो माइरंखौ ओ देयो जोङो माइरंखौ नोङो मा ओ फिथा खालामनो थाखाय माइब्रा आरो मा था सोमना दोननाय जायो माइब्राखौ जोङो एनथाब एनथाब सावनायाव बाहायो। आरो माथाखौ जोङो लावदुम फिथा सावनायाव बाहायो। बेफोरबायदिनो मोननै रोखोमनि माइरं जोङो सोमनायखौ नुनो मोनो आरोना। फिथा देनायखौ। बेखौ सोमनानै जोङो मोजाङै सुनानै जोङो मोनसे उवालाव एबा ओ ओ दिंखियाव देनायखौ नुनो मोनो आरो। आरोना बेयो गोदो गोदाय आबौ आबैनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बेयो मोनसे जोंनि फोरबो मागो फोरबोआ ओ बे सानखालि जोङो गामि गामि ओ दाउ अमा फिसिनाय थाखानायखौ जोङो फुथारो फुथारनानै गासैबो ज' जानानै ओ हराव उम बे बेनि बे हराव जोङो मा खालामो ओ फिथाखौ सावो आरो ना फिथाखौ सावो आरो ना बेदर जा बेदर दङ बेखौ जों गासैबो जायो दाउ अमा हांसोबो बोर मा गासैखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेनि हरखालि आरो बे फिथा देना दोननायखौ जोङो ओ गोदो गोदाय आबौ आबौनि फ्रायनो सोलिबोखानाय बेखौ मा खालामो जोङो रावबो ओ खालाय दैफोन एबा जाद्ला जासे खालामामालासेनो जोङो इसिं न'खौ साफानो लिरग्रोनानै बेखौ ओ आबौ आबैमोननि थाखाय सिबिन होआलासेनो ओ ओम फिथा लावदुम आरो एन्थाब फिथाखौ जोङो थायनै थायनै बानायनानै इसिंनि इसिं खनायाव लायो एबा मोनसे आगजुआव मोजाङै दोननानै खोबनायखौ खोबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो बे फिथा लावदुमखौ सावखांनायनि उनाव जोंनि जानो गोनां जा जा दङ ओ गासै मुवाफोरखौबो जोङो संनानै जायो बिदिनो जोङो औ बिदिनो जोङो ओ बेनि बेनि जाखांनायनि हराव बेनि नेक्स्ट नखानायनायै जोंहा मा थायो ओ जोंनिया उम
औ
माबा थायो ओ मा बुंगोन बेखौ बिनि न'खा नायै जोङो गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोर एबा सेंग्राफोरा बानायनाय मोनसे भेला न' थायो बे भेला न'खौ जोङो मा खालामनाय नुनो मोनो गिबियावनो जोङो नाराजों नारा एबा जिगाब ओ दुब्लि फोथाराव ओ माइ हाखांनानै जे नारा थायो बेखौ खानानै ओ औवाजों बानायनाय मोनसे भेला न' होनो बेखौ बेखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना बिनि ओ स ओ बियो ओ ए ओ माबानि फुखुमांखोनि ओ लास्ट खालि सावनायखौ नुयो आरो बे खालि ओ दमासि जायो आरो रोना दमासिन ओ बेखौ सावो फुङावनो सावो दुगैस्रां लोबस्रां बेखौ सावना होनायखौ नुनो मोनो आरो बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि मोनसे नेम आरो ना बेखौ नुनो मोनो बेनि नेक्स्ट अखानायनायै मा खालामनायखौ नुनो मोनो जोङो एक थारिक खालि आरो ना मागोनि एक थारिक खालि बैदि सावना दोननाय लावदुम फिथा एबा उम लावदुम फिथा एन्थाब फिथा सावना दोननायखौ जोङो ओ आबौ आबैमोननो गोथैफोरनो ओ बाउनायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो गोबां मुवा होयो जेरै उम लावदुम फिथा आरो ओम एन्थाब फिथा बे मोननैखौ होनानै जोङो फैसा ओमफ्राय जुमाय गिसि जुमाय गोरान माइब्रानि जौ बिदै बानायना दोननाय आरो दखना गामसा ओ फास्रा बिदिनो होनानै जोङो खोलाहााथि मोखां जानानै गासैबो ज'नो न'खरनि सुबुंफोरा ज आबौ आबैमोननि गोदो गोदाय जोङो रुंसारि जालांनायफोरखौ ओ मान होयो एबा ओ खुलुम हरो आरो ना बेखौ खुलुमनानै जोङो मोनसे जायगायाव बिसोरनो जयै हैनानै फैयो आरोना बेखौ नुनो मोनो बिनिनो जोङो बिदिनो आरो न'खरनि गोदोर सुबुंफोरखौबो एबा न'खरनि गामि गामि जोङो गिदिर सुबुं एबा उन्दैफोरा गेदिरफोरखौ मान होनायखौ नुनो मोनो ओ खुलुमो एबा ओ दख'ना हि थाङा होननाय बायदिनो दख'ना हि होनानैबो खुलुमनाय मोनो नुयो गामसा फिा होनानैबो खुलुमनाय नुयो गिन्दि होनानैबो खुलुमनाय नुयो बेफोरबायदिनो नुयो फिथाखौ जोङो मागोआव जायो गासैबो ओ एना एनि ओ जोंनि ओ रावजोंबो जाहाथे एना एनि जायालासिनो ओ गासैनोबो ओ गोनां गैयै रावबो एना एनि जायालासिनो ज' ज'नो जोङो ओ जालायनायखौ नुनो मोनो आरो ना न'खर न'खर सावनानै ओ गासैबो ज' जानानै ओ जालायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जौ गोरान जौ गिसि माइब्रा बिदै बेफोरखौबो जोङो जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो आरोना। बिदिनो फिथानि फिथाव ओ फिथा सावोब्ला जोङो लावदुम फि खाोथियाव जोङो सिबिं गुर मिथायाइ बेफोरबायदि होनानैबो सावनायखौ नुनो मोनो। ओ नालेंखल बेफोरखौ होयो आरो ओ एन्थाब फिथायाइावबो बेफोरबायदिनो सावो ओ एन्थाइ फिथाइा आलादा आरो लावदुम फिथाइा आलादा लावदुम फिथाइ फिथाखौ सावनो थाखाय जोङो आगोलावनो जोङो दै एसे होनानै मोजाङैनो बेखौ नाग्रोना लानांगोन आरोोना न खांनायनि उनाव आरो खनसे ओ सालिफिननांगोन आरो ना सान्दैजों सालिफिननानै जोंङ बेखौ ओ ओम जुदुआव दैखौ हो थिखांनानै दै जुदुसे होनानै थिखांनानै बेखौ गुदुं जाग्रोनो होयो। बिनि खफ'खौ हावाखौ ओंखारनो होयो दैनि बेयाव जोङो हिस्रि गांसेजों बेखौ मोजाङैनो ओम मोनसे नाल'खरनि ओ जा नालखर सायखांनानै जों थेमै बेखौ म मा होनो बेखौ होनानै दा खुरैफोरजोंबो जायो बा थेथ्ला गिलिफोर बेफोरबायदिजोंबो खावनाय खौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ औ बिदिब्ला नोंथां ओ औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोब दोनथ' नामा जोंना रोज्लायनाय समाबो एसे गोलावनो जाबाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोन्थों।